खुलुमबाय नोंथां।
औ आं नोंथांजोङो जोंनि गामि ओनसोलफोरनि बा नोंसोरनि ओनसोलफोरनि आबादफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ नंगौ हागोन नोंथां। सावरायनो हागोन‌।
ओ बिदिब्ला नोंसोरनिथिं जाय दा दाथ' दैज्लां सम दैजलां स माव मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ जेरैहाय आबाद होनना बुङोब्लाथ' दा दैज्लां बोसोराव गाहाय जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो।
औ।
आरो बेबादिनो मैगं थाइगंबो जोङो मावो नाथाय गाहाय जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो। जेरैहाय जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्लि नांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
माइज्लिखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै फुख्रि एबा दैमाफोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो दैयाव। हरसेबा हरनैनि थाखाय। आरो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो बोखांनानै ओ हायाव लामनानै था लिर बिलाइ बेफोरबायदि जोङो खोबनानै दोननाय जायो। जाहाथे बियो गाजा बेरो आरो जोंनोथ' खोथिया फोननो थाखाय खोथिया थुलिखौ एवगोरानै लानांगोन नङा होमबा?
नंगौ।
ग्रोनानै जों बे खौ हाब्रु खालामनानै लानांगोन। जेब्ला बे हाब्रुआ एव एव गोदानावथ' एसे लाव लाव जायो नङा होमबा? आरो बेयो जेब्ला गजब होन अब्ला जों बेखौ। बजबखांनायनि उनाव खोथियाखौ फोथाराव लांनानैहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानैहाय फोनाय जायो आरो। बेबादिनो बेबादिनो स्नि दाइन साननि उनाव बियो एसे जौनायनि महराव फैयो आरो। बेनि उनावहाय जोङो से दान बा से खावसे दान आंनिआव
औ।
नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो गोदोनि दिनाव औ खोनादों नोंथां गोदोनि दिनावथ' जोङो नांग आगोल जों हालएवनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनावथ' गासिबो तेकतर
औ
ओं थांलिया बेबादिनो जोङो हौवा मानसिफोरखौ खदालजों आलि दाननाय नुयो आलि खोनाय नुयो आरो जाहाथे बेयाव दैखौ जोङो दोनथुमनो थायो बे बेनि थाखाय जोङो आलिखौ खोनाय जायो। आरो जेब्ला बे आलि फ्रा सान्दुं अखा बेफोराव रैखा मोननो नि थाखाय खफ्रि बा फायो नङा होमबा बेबादिनो जोङो खफ्रि बाहायनाय नुयो। आरो जेब्ला हालएव अब्लाथाय हाया गोजौ गाहाय जायोना अब्ला बे खौ जोङो समानखा खालामनो थाखाय जोङो मै बाहायो। बेफोरबादिनो जोङो। जेब्ला हाया गोमोन जागोन एवखांनायनि उनावहाय। जोङो खोथियाखौ फुनानै मुथा खानानै। लाबोनानै दुब्लियाव रानना होनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो आइजो माहारिफोरखौ बा हिनज जाव माहारिफोरखौ जोङो ज' ज' ज' माइ गायनाय नुयो।
नोंगौ। ओ बिदिनो जोंनिथिंजायबो मावनाय जायो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो। हेलौ। खोनादोंना नोंथां हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ। खोनादों ना नोंथां। औ खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
बेबादिनो जोंहा हाल जांख्रायाव हाब्रु फुनलायनाय जायो नङा होनोमबा
औ औ नंगौ।
नोंगौ। बेनि उनावहाय जोङो जोबनायाव बाख्रि गायनाय जायो बेवहाय। बेखौ सानजाहा साहानि आलि खनायाव गायनाय जायो माइ बाख्रि गायनाय जायो औ बेबादिनो जोङो माइनाव लाबोनानै न'नि माइ बाख्रिनि मोखाङावहाय दोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइआ। जौगोन जेब्ला फिथाइ थायगोन बेनि उनावहाय जोङो। गोदोनि गोदोनि दिनावथ' गोबोर हासार बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां रासायनिक हासार बाहायनाय। खौसो जों लुयो।
औ नंगौ।
आरो। जेब्ला माइया मोनगोन अब्ला।
नंगौ। हेलौ हेलौ खोनादों ना? हेलौ
औ औ खोनादोंना? हेलौ
बेनो बे मोथि फिसा फिसा खानानै फुलाबारिजों फाफ्लियाव बांनानै लाबोनाय नुयो हौवा मानसिफोरखौ
नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो मावनाय नुनो मोनो आरो माइ आबादखौनो जोङो मावो। औ
नोंगौ मारा नानाय। खौबो जों मोसौजों मान नांनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनावथ' मारन नानायावबो जों मिचिन बिजोंस सोनारनाय नुयो आरो बेनि उनावहाय जोङो औ आरो बेनि उनावहाय जोङो बेनिफ्राय जेब्ला सिगाबा आलादा जागोन। जोङो बे जिगाबखौहाय मोसौनि आदार महरै बा गुबुन गुबुन खामानियावबो जों बाहायो। बेबदिनो जों माइहुं लुनानै दोनो। नंगौ नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय माबायदिहाय माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा खोन्थाना हागोन
औ बिदिनो मावनाय जायो नों थाङा जेरै दा बुंलांबाय जोंनो गिबि गिबियावनो खोथिया नांगौ नालाय खोथियानो थाखाय जोङो माइ औ माइ बिथानखौ जोङो बस्था आरियाव सोनानै फुख्रियाव गारना दोननाय जायो आरो बिदिनो बेखौ साननिबा सानथामनि उनाव जोङो दैखांनानै एसे लांदां जायगाफोराव लखबनानै बेखौ थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ आरिजों खोबना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेराव जोङो बै औ। माइलिखौ जोङो खोथियाखौ फोहैगोन बे जायगाखौ जोङो हालेवनानै जों हाब्रु बानायना लानांगौ आरो बेबायदिनो फोमोननायनि उनाव जोङो बै माबा ओ माइलि सोमना दोननायखौ लाना थांनानै जों खिरखा बा दाबोरफोराव लानानै ओ आखाइजों एसे मुथा मुथा ओरै माबाना सारना होनाय जायो आरो
औ नंगौ।
औ बेबायदि सारना होनाय जायो आरो सारनायनि उनाव जेरै नोंथाङा बुंलांबाय रज'नायाथ' रज'यो जोंनियाना। सानबा बा ओ द' दिन स्नि दिननि उनावनो माने रज'नायालाय रज'खायो बेनि उनाव गायनो जानायालासे मास मोनसे बा बेनि एसे गोबांबो नांनो हानाय आरो। औ बेनि उनाव जेराव। जोङो बेखौ गायगोन बै दुब्लिखौ जोङो ओ गिबि गिबि खेबसे खामार होग्रोनानै लायो आरो। बेयाव जा हाग्राआरि दं बेखौ। अब्लानिया सेवनानै थायो आरो। बेनि उनाव खामार होनानै दोननायनि उनाव जोङो ओ आरो आथिखालावथ' जोङो खेब्रै खेबबायालासे एवनाय नुनो मोनो आरो हाब्रु जानो। थाखाय ट्रेक्टर जों एवनाय नुनो मोनो आरो जोंनि। थिंजायबो मोसौफोरजों दानिया एवलियानो आरो नुलानो। बे बायदियैनो जोङो औ औ नंगौ ट्रेक्टरजों एवना लानानै औ नंगौ। बेनि उनाव बै ओ खोथिया जेराव फोननाय दङमोन बेखौ जोङो फुना लानानै ओ आखा आखा बानायो आरो फिसा फिसा खानानै अ बेखौ उनाव ब दुब्लियाव राननानै होजोब। नाय जायो आरो अब्लानिया। अ गायो आरो हिन्जाव मानसिफोरा। अ आथि खालाव। थ' गोबांसिन आनो हाजिरा आ। लानानै जों गायनायखौ नुनो मोनखायो नालाय।
औ नाथाय गोदोनि दिनावथ' फाला गायनायसो नुयोमोन ना जोङो दानि दिनावथ' जोङो।
ओ आबाद मावनायावबो गोबां रंजा बाजायै मावोमोन आरो। आगोलो।
औ दानि दिनावथ' जोङो फैसा हरनानैसो बेनिसोलाय फैसा हरनानैसो माइ। गायहोनाय जायो नंगौ।
बे बायदिनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव गोबां रासायनारि हासार आरि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि। बयबो औ आरो। ओ आथिखालावथ' गोबां गुबुन गुबुन माइनि बिधानफोर। फैदोल' गोदान गोदान। मुं जेरै औ जोङो। आगोलो जोङो गोबांसिनै रनजित आरि बेफोरखौ जोसा माइब्रा आरि। बेखौबो गोबां गायनाय नुनो मोन आरो नाथाय आथिखालाव गोदान गोदान माइ रनजुना आरि। बुन्दुआरि गोबां औ। नंगौ औ औ।
दाथ' गोबां गोदान गोदान माइ। थारै-
औ नंगौ बेफोरखौसो गायनाय नुनो मोनो आरो गोदान ओं खारनायबो नुस गोबांसिन। बेबायदियैनो उनाव ओ बेबायदि नांगौ आरो रो न ओ बा द बो दान नांगौ आरो माइ माबानो थाखाय मोननो थाखाय।
औ न
हानायालासि औ सम लायो आरो बेनि उनाव नों थां बुंलांनाय बायदियैनो हाना लाबोनानै नायो जों आथिखालाव जोंनि सिनारि बा ट्रेक्टरफोरजो जोंजो नायो नानानै जोङो बै माइखौ अ दुलि बा फाख्रि बानायनानै बेयाव दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव आरो जिगाबखौ जोङो माइहुं लुंनानै दोननाय जायो मोसौनि थाखाय। औ बिबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय नुयो। नाथाय माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मिथिं समफोराव जोङो जेरै बेसर खाला सबाइ आरि बेफोरखौ मावनाय नुनो मोनो।
औ नंगौ आरो फाथो आबाद मावनाय
औ औ नंगौ। फाथो मावनाय जायो। दा दैलां दिनाव। दैलाङाव औ दा फाथो हानो जाबायानो आरो फाथोफोराबो फोना दोननायफोरा बेबायदिनो गोबां मेगं थाइगं आरिबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जोंनिया समाबो जाबोबाय नोंथां। खोनादोंना?